औ नोंथां खोनादोंना? थां।
औ खोनादों।
औ औ नोंथां ओ गिबियावनो आं नोंथांनिसिम बे ओ गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ आं गिबि गिबियावनो बावहरग्रोबाय नोंथां।
औ औ।
औ ओ आं सानो जे दासान्दि नोंथांनि देहाया जोबोर मोजाङैनो दङ नोंथां।
औ नोंथां औ दं।
औ ओ दिनै बोथोरा माबायदि नोंथां?
बोथोराथ' दिनै ओ फुंनिफ्रायनो जोंहा अखा हादोंमोन। जोंनियावहाय ओमफ्राय दा अखाया गाबाय। ओइ दोमैलुलु जानानै दं आरो।
ओ जोंनिथिंबो बोथोरा दोमैलु ओ फुंनिफ्रायनो एसे एसे अखा गोलैदों आरो नोंथां।
ए नंगौ नामा नोंथां?
थां औ।
औ।
औ औ दा ओ जोङो ओ दिनै बे समावहाय आं नों थांजों ओ खायसे खोथाखौ सावरायनो होननानै आं नोंथांखौ कल खालामदोंमोन आरो नोंथां।
औ दे बुंलाय नोंथां।
औ नोंथांङा दसे सम होनानै आंजों सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथांङा औ औ औ। साबायखर थाबाय नोंथा। ओ जों दा दिनै गोसो थावरायनो लानाय खोथाया जाहैबाय जोंहा सोब बर'नि मैगं। बो होनजागोन जों बिखौ जे नाफाम बाथोन। मैगंबो होनजागोन। बेखौ जोंङो नंगौना नोंथां औ जामुं औ जामुं जा नाफाम बाथोन।
औ।
बे नाफाम बाथोनखौ जोंङो ओ गिबिनिफ्राय जोंङो जोबथियाव लागै जोंहा माबायदि जोंङो बेखौ ओ खालामो दा माबायदि जोंहो बिखौ जो जायो। दो मादो माजों जों जानो हाग हायो।
औ।
ओब बेनि सायाव नोंथांङा एसे आंनो फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ। हागोन नोंथां।
औ नोंथां साबायखर थाबाय नोंथां औ।
औ दा अब्ला नोंथांङा ओ आयदानि सायाव मोनथिनो लुबैदों।
औ।
आरो बेे सोंलुफोरखौ आंनिफ्राय मोनथिनो लुबैनायखौ आंबो खोनानानै जोबोर मोजां मोनदों आरो आंबो नोंथांनो फोरमायनो मोनगोनखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
दा गिबियावनो जोंहा जा सावरायनोलानाय आयदा होनना बुङोब्ला बे जाबाय नाफाम ना
थां नाफाम‌।
औ बे नाफाम बाथोन होनोब्लाथ' जोंहा मुङावनो मा दङ बे नाफाम बाथोननि मुंआवनो ना फाम।
ना फाम।
माने नाखौ देफामनाय जायखौ बुङो ना फाम।
औ। औ नोंगौ नोंथां।
अब्ला बेखौ जोङो माबायदि बानायो मा मा आदब खायदाजों बेखौ जों गिबिनिफ्राय जोबथिसिम जानायालागै जानो हानायसिम माबायदि बानाय जायो होनोब्ला
औ नंगौ नोंथां।
जोङो नांगोन ओ ना नांगोन आरोखि।
औ औ। दा जोंहा नाफामखौ बानाय थाखाय जों गिबियावनो ना नांगौ आरोना नोंथां औ।
ओ बे नाखौ नाथाय जोंनो मा बांद्राय गिदिर गिदिरखौ जोंनो नाङा।
औ माबायदि नांगौ नोंथां नाखौ?
फिसाखौ मोनोब्ला जोङो मोजां जायो आरो।
अ' ना गिदिरखौ होजाया नामा नोंथां?
मानो ना गिदिरजोंबो बानायजायो नाथाय ना गिदिरनिया एसे गोथावा थावनाया ख खम आरो नोंथां। औ जोङो जुदि ओ बेबायदिनो फिथिख्रि नाफोर थायो। बिदिनो दैमानि फिसा फिसा जोंनि दंग' बोथिया ना। बिदि माखासे नाफोरखौ मोनोब्ला जोंहा बांसिन मोजां जायो आरो।
औ माने बेवहाय नाफाम माव होनो थाखाय जोङो
औ औ माने हमना ला आसि थाइसे औ आसि थाइसे आसि थायनै बि बियानो माने थोजासे आरो बेसेबां गिदिरानो औ। ओमफ्राय बे नाखौ नाथाय जों मा गिबियावनो फोराननांगोन आरो नोंथां। औ बेखौ गोथाङैहाय औ बेखौ गोथाङैहाय देनाय जाया बेखौ जोङो। फोराननानै आरोबाव जोङो जा थास' बिफांखौथ' नोंथाङा मोनथिगौ।
औ थास' बिफां औ मोनथिगौ नोंथां।
बे थास'नि जा बुगा होननानै बुङो जोङो।
औ थास'नियाव बुथास' बुगा।
जोङो
औ।
हास'बाय गुसुं गुसुं
औ औ औ।
ओमफ्राय बेखौबो जोङो मा एसे हाखावनानै एबा बेबादि बिदिनो फिसा फिसा ओब मा होनना बुङो सिथा बानायनानैहाय बेख
औ औ माने जोङो थास'खौबो जोङो फोरानना लानांगौ आरो
औ बे थास'नि बुगाखौबो जों फोरान नांगौ।
औ औ।
स' बुगाखौहाय जोङो बांद्राय गोरानद्रायबो खालामनो नाङा आरो
औ औ माने एसेयै औ।
बेनि उनावहाय जेब्ला नायाबो रानबाय बे थास' बुगायाबो रानबाय अब्ला मा? जोङो जायो एसे। खारै एसे बिदि होनानैहाय लिरनाय जायो आरो
औ ओ नोंथां ओइ बे नाफाम देनायावहाय बा नाफाम देनाय समावहाय जोङो बे नाफामाव जोङो जेब्ला देगोन बे देनायाव ज जोङो ओ माबा माबि मस्लाफोर होयो नामा नोंथां?
मस्लाया जाहैबाय नोंनि ओ गोसोबायदि आरो नोंथां।
औ
सोरबा सोरबायाब थ' बिदिनो मस्ला जानो हाया नालाय आरो गोदोनि दिनावथ' मस्ला बेबायदि मोननो थाङामोन।
औ औ औ मानो होनबा जोंहा नाफाम मा गोदोनिफ्रायनो फैखानाय नङा मा?
औ औ नंगौ बेथ' गोदोनिनो जोंहा बर'नि मोनसे जामुं नालाय
औ औ
खौनो जोंङो देग्लिनानैहाय बिदिनो सिथर बानायो सोरबाया बिदिनो ग थायैहाय दोनो। बे बायदि लारु बायदि बे सिथर बानायनानैबो जों दोनबाय दोननानै हाय बिदिनो सोरबा सोरबाया जोबोद गोबावैबो दोनो आरो बिखौ अब्ला बांसिन थावनाया बारा जायो होननानै जोंङो खोनायो।
औ माने बे नाफामखौ देखांनानै जोंङो मा खालामो नोंथां
औ औ औ औ औ औ खायसेखौ-खायसेखौ जोंङो औ खायसेखौ जोंङो बै औवा हा सुंफोर बायदियावबो सोना दोननाय नुयो आरो। नोंथां औ
बिदिनो मा होननानै बुंगोन बेखौ संनो थाखाय जोंहा जेब्ला बेयो जानो थाखाय रेडि जायो जोंङो बांसिनानो खारैजों जायो आरो सङै सं ङै बिदिनो एसे एसे बाथोन बायदिबो जा बाय मालाबा जोंङो बिदिनो जल बानायनानै जाबाय
माने बै फोराननाय ना फामनिफाय जोंङो एसे एसे लानानै जोंङो मा मा खालामो बे खौ नोंथां
जोंङो बेखौ दै एसे होनानैहाय खारै एसे होनानै सं खरि बानलु नोंनि गोसोबायदि मस्लाफोरखौबो नों होबाय बिदि नो नोंङो फेस्ट सेस फोरखौबो होबाय
औ औ बेखौ जेब्ला जोंङो
यारोखि औ आरो बिनि मोदोमनाया ओरै बायदि गोजानालागै मोनोयो आयौ
औ
जोबोर मोदोमखायो बेयो।
आरो नोंथां बिनि थावनाया माबायदि नोंथां?
बेनि थावनायखौथ' आं बुंनानै फोजोबनो थास'नि थावनायाबो हाबो। बिदिनो ना नि थावनाय आरो बायदिसिना मसला होयोब्ला मस्लानि थावनाय बेफोरो हाबनानैहाय जोबोर गोथाव थावो आरो दा नोंथांङा औ जायो नोंथां जायो जोबोद मोजां आथ' बेखौ, आतसा नों नोंथांङा बे नाफामखौ
औ औ
फ्राव मोनो ना मोना बेसेबां? आरो नोंथांङा माबायदि संङो मा सोमोन्दै खोन्थानो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ
औ
ओ नोंथांङाथ' आंनि सेराव गोबां से मानानि नाफामनि सायाव ओ नाफामखौ मा रोखोम खोमै जोंङो बानायो गिबिनि फ्राय लानानै जोंहा जानायसिम बेखौथ' नोंथांङा फोरमायलां खाबाय। दा जोंहा आं बिनि सायावनो फोरमायबावगोन ओ नाफामखौ जोङो बाजार बा दखान गलाफोराव जोङो मोनोना मोना? आरो जोंहा बेसेबां बेसेबां रां लायो। बेखौ बायोब्ला बेनि सायावनो आङो फंनैसो बुंनो सानदों आरो ना
औ औ नोंथां।
औ दा जोङो नाफामखौ ओ जोङो ओ जोंनि बर' नोगोर खाथि खाथि बर' ओनसोल खाथि खाथि जोङो जेरावखि बाजार गला बा दखान थाया मानो जों बेवहाय जोङो मा बे नाफामखौ जोङो फाननायखौ नुयो आरो।
औ औ नोंथां।
मानो होनोब्ला ओ दिनै जोंनि बर' जा समाजाव बे नाफाम होननानै बुङोब्ला बैखौ जोङो माने गासैबो बर' सुबुंफ्रानो मा एंगारनो हायै मोनसे बेयो जामुं जाहैबाय आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ दा बेनिखायनो बेखौ माने जेरावखि नोङो ओ दिनै जोंनि बर' सुबुंफोरा बेखौ जेरावखि मोनो जोङो नाफामखौ जोङो बायो आरो जोङो। आंबा बाहायनायखौ नुयो आरो।
औ नोंथां।
औ औ दा नाफामनि बेसेनफोरखौ होनना बुङोब्ला बे नाफामनि बेसेना ओ बिनि जा बुरजाथि बिनि सायाव सोम जियो आरो। दा ओ ए से बुरजाबा जोङो बेखौ बाजि रां, निबो जोङो मोनो आरो जुदि बेनि एसे बुरजाबा जोङो जौसे रां, आरो बेनिख्रुइ बुजाबा जोङो बा सेजौ बाजि नैजौ रां थामजौनिबो जोङो मा मोनो आरो जोङो आरो ओ बे नि ओ बेसेना जाबाय ओ ऐ दाब दाब गामि लायै लायै गामि ओ एसे आलादा आला दा जोङो नुनायखौ मोनो आरो।
औ आला दा आलादा जायो आरो।
औ औ जायो आला दा आलादा जायो। मानोना बुङोब्ला खायसे गामियाव जोङो मा ओ खम बेसेनाव मोननायखौ जों नुहुरो आरो।
औ औ।
औ औ। दा ओ नोंथाङाथ' गोबांसे मानि फोरमायलांखा बाय जे नाफामखौ जोङो माबायदि बानायो?
औ नोंथां।
जोङो मा खालामो गिना खौ मा खालामो? थासखौ मा खालामो? नोंथाङाथ' एक ओ जोबजासिम आंनो फोरमायलांखाबाय। आङो बेनि सायाव ओ गुवारै आरो बुं बुंबावनो नांला आंङोना आं सानो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ जिहेथु आं दा नोंथांनि सेरावबो फोरमायबाय ओ जोंहा नाफामनि जा रां बेसेन बेसेबां बेसेबाङाव मोनो आरो जों बेखौ गला बा जोंनि हाथाय बाजारफोराव जोङो मोना मोना आं बिनि सायावनो एसे फोरमायबाय आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ औ मानो होनना बुङोब्ला नाफाम होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङा मिथिखाबाय। बेनि थावनायखौबो नोंथाङा मिथिखाबाय न नोंथां नङा होमबा औ औ बे नाफाम होननानै बुङोब्ला माने जोंहा बे जोंनि खोनानाय खोमाया एसे थोंगोर जेखांलायो आरो जों नाफाम होनना बुंबा नङा होमबा नोंथां औ औ ओ बे नाफामखौ जोङो माबायदि बानायो बेखौ जों गासैबो जोंनि मिथि खायो थेवब्लाबो नोंथाङा जे जोबोर मोजां मोजां माबायदि बानायो बेनि सा याव जोबोर गुवारै फोरमायना होबाय आरो नोंथां। ओ बेनि थाखाय आं नोंथांखौ साबाय खर बावो आरो ना।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
ओ आरोबाव नोंथांखौ आङो आरोबाव बा खनसे हो गोजोननाय बावहरो। जे ओ नोंथाङा गावनि बेसेन गोसा समखौ आङो दसे सम होननानै दिनै जों नाफामनि सायाव आं मोनथियै खोथाखौ नोंथाङा आंनो फोरमायना होबाय।
औ औ नोंथां।
साबायखर बावबाय। ओ आरो जोङो बेनि उन फोरावहाय बिनिख्रुइ मोजां मोजां खोथा लानानै जोङो सावरायनो मोनबावगोनखौ आं आसा
औ औ औ नोंथां।